खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
अ जोङो दा अ आर'नाइनि सायाव माने राय्लायनोसै।
औ।
अ आर'नााथ' जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे अ नेरसोन। जोबोर माने गोजौ मान गोनां आरो आर'नाया। बेखौ माने जोंना हौवा-हिन्जाव गासैबो माने लायो आरो आर'नाइखौ।
औ।
औ। ओ बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै दिनैसिमबो माने जोंनि गेजेराव लाबोगासिनो दङ बे आर'नाइआ जोबोर समायना आरो बेखौ नुनायावनो माने लानो लुबैखायो जोंनि बर'नि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन हारिफोरा माने आर'नाइनि गाब बेनि महर बेनि माने महर दाथायखौ नुनानैनो माने लानो लुबैयो आरो बाहायनो लुबैयो जोंनि साखाथि-फाखाथिनि जेनेबा ओम रायजोनि गुबुन गुबुन जा ओ मा होनगोन बेखौ गुबुन गुबुन जाय जायगानि मानसिफोरखौ जोङो माने लानायफोरखौ नुनाय जायो आरो जोंनि मेगनजोंनो।
थारैनो थारैनो नंगौ। मानो होनोब्ला जोंनि बे आर'नाइाव थानाय माखासे आगरफ्रा जोबोर समायना जेरै हाजो आगर, ओ दाउरायाइ मोख्रेब, फारौ मेगन बायदि बायदि दिंखिया बिबार बायदि -बायदि रोखोम रोखोमनि ओ आथिखालाव बेबायदि ओ आगोलनि जेनाखि आगरफोर बेखौबो आजिखालि आर'नाइाव होनानै जिथनाखि जों दाफिननायखौ नुनो मोनो। आरो समायखांहोफिनदों आरो। आरो बेबायदिनो आर'नाइ होनोब्ला खोब मोनसे दासाननैसो मोनसे बिराद मोनसे मुंदांखा जाना दं। बेनो जाहैबाय गोसोम खालारनि आर'नाइ। बेखौ दिहुननायाव एबारो खोब माने देग्लायनि बैसागआव खोब बे मोनसे सेल जानायखौ नुदों। आरो माखासे सुबुंफ्रा आर'नाइखौ ओ गाव-गावनि मोनसे ब्रेन्ड होनानैबो बानायनाय नुयो। मानो होनोब्ला गावनि डिजाइन खालामनानै बानायनाय नुयो। खिन्थु आर'नाइ आर'नाइखा। मानो होनोब्ला ओ जिखुनु खाालारानो जा जिखुनु ब्रेन्डनो जा आर'नाइनि भेलुआ बेनोखा जे आर'नायइया जाहैबाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे आर'नाइ आरो बे आर'नायइा जोंखौ मोनसे जों आर'नाइखौ लानानै गोग्गा समायखांहयो आरो गो जौगा मान होयो आरो गो -गोग्गानाय मोनसे लाबोयो आरो मानो होनोब्ला आर'नाइखौ फ्राय जोङो अबावबा जोङो मान होनाय आरो सोरनोबा जों बेबायदिनो माने मान होलायनाय आरो सोर खौबा जोङो मान बावनाय बेहाय जोङो बांसिन आर'नाइखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ फोरबोफोरावबो जों बाहायनाय नुयो रंजानाय बाजानाय जोंनि फोरबोफोर बैसागु मागो बायदि बायदि समफोरावबो जों आर'नाइ लायो आरो बेबायदिनो फुजा मेला बायदि बायदि समफ्रावबो जों आर'नाइखौ जों लानाय नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो मा ब्लाबा माब्लाबा हाबा खेराइफ्रावबो जों लानाय नुयो मोनो आरो हाबा खेराइयावथ' जों आर'नाइजों मोनसे ओ आलासिफोर फैनाय बे आलासिफोर फैनायखौ बरायना लानाय नुयो जायखि हिन्जाव गोदाननि आखाइ हमनो फैग्रा ओ सुबुंफोरखौबो जोङो बरायनानै लानाय नुनो मोनो।
औ आरो नोंथां औ ओ जेनेबा आङो बेखौबो खोनाबोदों आरो गोदो गोदाय बे आर'नाइखौ ओ जेनेबा जोंना बर'फोराबो दावहारु जोहोलावफोर गैयामोन होमबा ओ बेसोर माने दावहायाव ओंखारलांनायनि सिगां बर' आइजोफोरा जेनेबा हर हरसेनि गेजेरावनो माने दानानै ओ बिसोरनो जेनेबा गानहो हरोमोन आरो। हरनाय जायोमोन आं बेबायदि होननानैबो खोनाबोदों आरो।
औ नंगौ औ ओ खोनादों आंबो जेनाखि आगोलो ओ बैबायदिनो जोंनि बर' जोहोलावफोरा गुबुन ओ माने गुबुन रायजोआव जों माने दावहा नांलायोमोन आरो बर'नाबो जोंना रायजो दंमोन नालाय। बै समाव जोंनि हिर' जोंनि जोहोलावफोरनो हमनानै ला सोमदोन जोहोलाव, बासिराम जोहोलाव बा जोंनि बेदिनो सिखोना जोहोलाव बेबायदिनो जोहोलाव दंमोन रायखांजाथाव। बेबायदिनो माखासे जोहोलावफोर दं बैफोरो बा बैसोर जोहोलावफोरनो जोंनि बर' आइजोफ्रा बा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हराव हरसे बेबायदिनो जि दानानै बा आर'नाइ दानानै बिथांमोना फुङाव सोंनानै फुङाव माने गानहोह'रोमोन आरो दावहा थांनायनि सिगां गानहोनानै मोनसे ओ मान हरनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो। औ औ जाहाथे देरहाथों होननानै बेबायदिनो मोनसे मान होनानै बिथांमोननो जान्दियाव ओ खाफ्रानानै बेबायदिनो दावहायाव हगार हरोमोन आरो बेबायदिनो दावहा नांनो थांनायखौ जोङो मोनथियोमोन आरो बा खुगा खुवा जों खोनाबोबाय थादों आरो गोदोनि दिनाव बेबायदि दायोमोन होननानै। आरो औ बेखौ नुनो मोनो ओ आर'नाइ आगोलनि पुरना जिथनाखि ओ नाइनटिन नाइन्टिनि सिगांनि ओ बेबायदि हमनानै ला भारत उदांस्रि जानायनि उननि माखासे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफ्रा एसे आलादामोन हम ना ला आर'नाइयानो हम। बैनि गोदोनि आर'नाइनि जिथुनाखि दानाय डिजाइनफ्रा एसे आलादामोन आरो बै समाव खोब बेबायदि मोजां मेसिनबो ओंखाराखैमोन नालाय। बेबायदिनो माखासे माने आखाइजोंनो दानाय जायोमोन जायनि जाहोनाव आगोलनि आर'नाइ आरो दानि आर'नाइ गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो। हमना ला गाननाय जोमनायफ्रानो हम ओ दहायो जों दख'नानि बाथ्रा रायलायबाय दख'नायाबो बै समाव ओ बेबायदिनो एसे आलादामोन। ओ आगरफ्राबो माने बै समाव माने आगरा आगरैनो खा खिन्थु आगर बा बै बै समाव माने दखनायाव जेनाखि आगर होनाय बेबायदि ओ मोनसे ओ मा होनो बेखौ ओ मडेल मडेलफ्रा एसे आलादामोन ना नुथायफ्रा आलादामोन आरो।
ओ जेनेबा औ नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जेनेबा आखाइजों बांसिन दानाय नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नंगौ
जेनेबा बेनि सोलायै आखाइजों दानायनि सोलायै बांसिन मेसिनावनो दानाय जायो आरो आरो बे ओ जेनेबा बांसिन दिहुनथाइखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव माने बेफोर ग मेसिनजों दानायखौ जों माने मेगनजोंनो नुनो मोनगासिनो आरो।
औ
नाथाय आथि गोदोनि आर'नाइफोरखौ माने एसे गुवार गुवार नुनो मोननाय जायोमोन आरो आथिखालनिसाय
औ आगोल माने
आगोलनि आरो दानि गोबां फाराग दं आरो दाबो माने आखाइनि दानाय आरो मेसिननि दानाय गोबां फाराग दं आखाइनि दानाया एस बे रोजोबै माने मोजां जायो आरो मा होनो इखौ रोजा जायो। खिन्तु मिसिनजों दानाया फ्राय गोबा गोबा जानायखो नुनो मोनो आरो खोब माने थाबनो बोसोरसे बोसोरनैयावनो माने गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो बा गोफोन जालांनायखौ नुनो मोन आरो। आरो बेवहाय आर'नाइ होनोबा आर'नायइाबो कुवालिटि दङ मिस सिनजों दानायाबो माखासे मोजां मोजांबो दङ मानो होनोब्ला बेयावबो दाम खमनि दाम गोसानि थाबाय नों आर'नाइ गांसे बायनो थाङोब्ला जोङो कमथारानो देरस' थाखा आथिखालाव। देरस'निफ्राय दुइस' थाखा जायो आरो द'खानाव जुदि बाहायनो गोनां जायोबा र'नाइखौ देरस' निफ्राय दुइस' दुइस'निफ्राय तिनस' ताकानि कुवालिटि जाबाय आरो पास्स' एक हाजारसिम मोनसे आर'नाइ जोङो द'खानाव जों मोननो थाङो आरो बायनानै।
औ नोंथां आथिखालावथ' इन्दिनिबो दाबावो।
औ इन्दिनि दायो।
दा इन्दिनि आर'नाइया आरो बैफोर आर'नाइनिफ्राय आरो बांसिन दामसिन जायो आरो। आरो
आर'नाइ होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोङो आर'नाइ गस्लाफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो बिनि गेजेराव जोङो माखासे दख'नाजोंनो माने दख'नाखोनो माने बानायनाय बेखौनो हासिनानै बानायनाय गस्ला बानायनाय बेयावबो जों आर'नाइखौ जों होनाय नुनो मोनो आरो बैनि दामा एसे खम जायो आरो बेबायदिनो जोङो मा होनो इन्दि इन्दि जियाव जोङो आर'नाइ ओ होनानै बा गस्ला बाना नायखौ जों नुनो मोनो आरो बैनि गस्लाफोरा खोब दाम जायो होननानै मोनथियो हमनानै ला तिन सारि हाजार पास हाजार गान औ। आथिकालाव आरो फ्राय बेफोरबायदिनो गाननाय नुनो मोनो औ औ। आंबो गानो ओ जिथनाखि गाननो मोज जां मोनो इन्दिनि जेनाखि आर'नाइ गस्लाखौ खोब गाननो मोजां मोनो आरो। बेबायदिनो गान गाननो मोजां मोनो आरो नुनायावबो मो समाय आरो मोजां नुयो आरो फ्राय बे आर'नाइ गस्लाखौ माने गिदिर गिदिर सुबुंफोरनोबो मान हिसाबै होनाय जायो। बा बिथांमोननोथ' मान बावनायखौ नुनो मोनो हमनानै ला ओ जोंनि ओनसोलाव गुबुन गोजाननि मन्त्रि एम एल ए मिनिस्थ फोर फैयोब्लाबो बेबायदिनो आर'नाइ गस्लाखौ गान गानहोनाय नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो दामि दामि आर'नाइ खौबो बिथांमोननो मान होनाय नुनो मोनो आरो
नोंथां
आरो बेबायदिनो आर'नाइ होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आथि माने गामसायावबो आर'नाइ होनानै जेनाखि दानायखौ नुनो मोनो माने बेवहायबो माखासे हाजो आगरनि माखासे आर'नाइ जेनाखि आर'नाइखौ माने गामसायाव ओ सिथाब देरनानै जेन्नाखि आर'नाइ गामसा बानायनाय नुनो मोनो आरो बेबो ओ दाम गोसा आरो दाम खम एमनि दं आरो बेबायदिनो खोब बेबायदि आर'नाइ गामसाखौ गाननानै जुदि जोङो मोसायोब्ला बैसागु बोथोरफ्राव खोब समायना नुयो आरो आरो बेबायदिनो मोसानाय बैसागु मोसानाय कम्पिटिसन बैसागु राजा रानि बिदिनो सेंग्रा सिख्लानि बा सेंग्रा हान्जानि बैसागु रंजानायफ्राव खोब मोनसे समायना बेरखांहोयो आरो जोदिक जोंनि आर'नाइ गामसाया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आर'नाइ गस्लायाबो खोब मोनसे जोंखौ समायखांहोयो आरो बेबायदिनो आरो खर'आव खानाय जोंनि आर'नाइ जेनाखि फावरि खानानै लानानै मोनसे समायना नुयो आरो बेबायदिनो हौवा गोदान ओ फोरनोबो बिदिनो आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला आरो खर'आव बेबायदिनो आर'नाइजों दैजों गानहोनाय टफिबो गानहोनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि खोब मोनसे समायना बेरखांहोयो आरो खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ
दे समाबो जाबाय दे
औ